मा?
नोंथां
औ नोंथाङा दा मा मा खामबाय दं?
औ नोंथाङा आं दा जिरायना दं नोंथां।
औ औ नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो जिरना दंबालाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनख हरनाय जादोंमोन आरो ना
औ औ नोंथां औ औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय नि बागै आरो ना ओ। जेरै जों जानाय लोंनाय बुङोबा बर' हारिनि गुबै जानाय लोंनाया जाहैबाय जेरै नारजिजों अमा सबायजों साम' ओमफ्राय अनलाजों जों दाउ ओमफ्राय जेरै गोबां जेरै बायसा ओ अनलाजोंनो जेरै मा बेनो बेखौ मुलानि जा फोराननानै बानायनाय बेफोरबायसा औ नोंथाङा ओ नार्जि आरो अमानि ओ अमाखौ मााबारसा बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां दा जों नारजि होनबाथ' जों गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय थानाय बेयो मोनसे बर' हारिनि एंगारनो हायि गुबै ओ ओंख्रि होननाबो जोङो मिथिनाय जायो आरो जोङो मिथियोबो जों जानोबो मोनबायना नोंथां दा जों बेखौ खौ जोङो बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो फाथो फाथो बेगरखौ जोङो दुब्लि नङाब्ला जोङो बारियाव जोङो बेखौ मोजाङै फोमोनना लानानै जोङो हालेवनानै बेखौ गायनांगोन गायनायनि उनाव जेब्ला फाथो फा जोंहा रज'यो अब्लाबो बै फाथ थोखौबो जोङो फान्थोखौबो जोङो गोथाङैबो एवनानै माने जाजायो आरो जों आलुफोर जोंबो रोसि खालामनानै बायदिसिना जों मैगंखौबोोजां जायो बेनि उनाव जोङो फाथो बिलाइ जेब्ला गोदोर अब्ला बिनि बिलाइफोरखौ जोङो खानानै खानानै जों बेखौ फोरानो जेब्ला फोराननानै बियो रानो रानब्ला जों सान्दुङाव फोराननानै रानब्ला बियो बेखौ जोङो ओ जे जाहाथे बियो गोबाव समाव लागै मोजाङै थायो बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजां मोजां मोजां जेरै प्लास्टिक नङाब्ला जोङो बायदिसिना बस्थाफोरावबो जों सोना दोननायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जोङो जेब्ला जों नारजिजों अमाजों संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोङो नारजिखौ दैयाव सोमना दोननांगोन जाहाथे बेयाव जानाय हाद्रि बायदिसिना बायदिसिना जोङो बिलाइ ओ सेवना थानाय बायदिसिनाखौ जोङो मोजाङै साफ फा खालामनो हायो बेनिनाव जों धाराफोरखौबो मोजाङै बायसिना लानानै बेखौ जोङो मोजाङै आखायजों मोजाङै हुख्लावा सुनानै जोङो बेखौ मोनसे मोजां दैयाव मोनसे मोजां दैयाव सुबावनानै जोङो बेखौ इसे जोङो खिरखायाव दोननानै बिनि दैखौ खारहोनांगोन बेनि उनाव जोङो दैयाव जोङो नारजि संनोब्ला जोङो ओ दै सारायाव जोङो दै लानानै बे दैयाव जोङो नार जिखौ होनानै बेयाव खारै खारै होनानै जों बेखौ गोबाव सम जों गोदौनांगोन जाहाथे बियो बायफ्लेनानै मोजाङै गुन्दै गुन्दै जायो बेनि उनाव जों अमा अमाखौथ' जोङो आथि खालाव गोबां बायदिसिना जायगायावबो जों बायनानै मोनो आरो जोङो न'आवबो फिनायखौ जोङो ओ ओ गोदानानै नङाब्ला जोङो बुथारना जों जानायखौ नुनो मोनो बेयावनो जों अमा बेदरखौ लानानै बेनि उनाव जों अमा बेदरखौ मोजाङै सुना लानानै जोङो बेखौ रानना लानानै जोङो जेब्ला संना दोननाय बै नारजिनि दैयाव जोङो होयो अब्ला बेखौ जोङो मोजां मोजाङै फालौ संख्रै बायदिसिना मस्ला सामब्राम गुफुर बायदि जनानै होयो अब्ला बेयाव बे मोजाङै गोदौनानै जेब्ला बेनि ओ‌ बियो बे बेदरा मोनो अब्ला जोङो बेखौ खांनानै जोङो ओंखाम नङाब्ला बायदिसिना जोङो खुगाजोंबो फाजा हिसाबै नङाब्ला जोङो ओंखामजों जानाय जायो आरो न नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जोङो खारै मैगंजों जोङो खारैजों जोङो बै ओ नारजिखौ जोङो बानायनायखौ नु न आरो जोंबो संनानै जादों आरोना नोंथां।
औ औ
औ नोंथां दा नोंथां नोंथाङा ओ दा जों नोंथां आं नोंथांनो मोनसे बर' हारिनिनो गुबै जानाय जेरै जोङो अनला खारै अनला खारिखौ जोङो माबायदि जायो बेखौ नोंथांन आ एसे फोरमायबावनो सानदों आरो ना नोंथां।
अ औ जागोन दे फोरमाय
जोङो अनला होनबाथ' जोङो गोबां गोदोनि फ्रायनो आबै आबौमोनहाबो जाबोनाय आरो आथिखालावबो जोङो बर' हारिया थाबोबाय थानाय जों बे मोनसे बर' हारिनि ओंख्रि होननानै जो नुनो मोनदों आरो जों खोनानोबो मोनदों आरोना नोंथां। दा जोङो अनला अनला खारै होनबाथ' जोङो गिबियावनो जोङो माइरं माइरंनि ओमफ्राय जोङो माइरंखौ दैयाव सोमना दोननांगोन जाहाथे बे माइरंआ गुरै जायो गुरि जानाय उनाव जोङो बेखौ मिक्सार नङाब्ला जोङो थफसि बायदिसिनाव जोङो देनानै बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामनांगोन खामनायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ जोङो मोजाङै जों गुन्दै खालामामनायनि उनाव जोङो बेखौ साराय नङा बायदिसिना ओ दो-दोख्लायाव जोङो संनो थाखाय बेयाव दै होनानै दै होखांनायनि उनाव जोङो बै गुन्दै गुन्दै अन गुन्दैखौ जोङो बेयाव होनानै बेखौ गोदौ होनांगोन गोदौ होनायनिउनाव जोङो खारै एसे होनानै खारै एसे खांनायनि उनाव जोङो बेयाव मस्ला बायदिसिना जोङो होनानै बेखौ गोदौबाय थानांगोन बेनि उनाव जोङो अनला जों दा दाउ होनोब्लाथ' जोङो बायदिसि सिना जायगायावनो जों दाउफोरखौ मोनो जेरै हाथाय बाजार नङाब्ला जोङो बायदिसिना
औ
बायदिसिना जायगा बायदि बायसिना जों न'खरफोरावबो जोङो अनलानि दाउखौ अनला दाउखौ जोङो मोनो बेनि उनाव जों बे दाउ खौ मोजाङै गोदाना लानांगोन लानायनि उनाव जों मोजाङै एवफ्रामनानै जोङो बेखौ बेयाव जे जेब्ला जेराव जोङो जेराव संदोंमोन जोङो अनला अनला ओंख्रि बेयाव जोङो बे दाउखौ होनानै मस्ला बायदिसिना होनानै जोङो बेखौ गोदौ होबाय थानांगोन जाहा दा बेनि बेयो मोजाङै जों बेनि रोसिफोरा जों बेदराव हाबो हाबनायनि उनाव बेनि बे संख्रि बायदिसिनाखौ जोङो मोजाङै नायनानै बेखौ जोङो खांना दोननांगोन औ बेनि उनाव जोङो ओंखाम ओंखामजों जानाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ नोंथाङाबो बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायि जानाय नि बागै मोनसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथा आङो बर' हारिनि मोनसे गुबै जानायनि बागै फोरमाय सानदों बे जाबाय
औ नोंथां औ
सामु औ सबाइजों साम'खौ जों माबोरै बानाय जेनबा जोङो गिबियावनो ओ सबाय जा सबाय बेयो जोङो बे सबाइखौ जोङो गोबां ओ दखान एबा थाइ बाजारनिफ्राय बोनो एबा जोङो न'आवनो जेरै फोनायखौबो नुनो मोनो आरो ना ओ न'नि जा सबाय दोङो बेखौ जोङो गिबियावनो ओ माबानानै ओ मा होनो बेखौ नावमाना ओरैनो जोङो जाहाथे बियो न'माना माबानायनि थाखाय बाहाय गोरा एबा सम सेम जाहायनि थाखाय जोङो बेखौ गिबियावनो एसे एवखांग्रोना लानाय जायो आरो ना औ बे खौ एवफखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ खामफ्लाय एबा सिलबाता जा बुङो जेरै अन्था माबा बेयाव मा होनो ओ एसे हुख्रेबग्रनानै लानाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जाहाथे बेनि बेयो जाहाथे गावनानै जाहाथे मोजाङै माबा जायो बेनि ओ उनाव सबबायखौ हुख्रेबखांनायनि उनाव जोङो। ओ गुबुन फारसेया जा सामु बे सामुखौ जोङो जेरै दैमा एबा जोंनि खाथि खालानि ओ हाखर एबा नाला एबा जेरै दंग' बेफोरनिफ्राय खननाबो मोनो। आरो जोङो हाथाय बाजारनिफ्राइबो बायनानै लाबोनो हायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बे सामु खौ लाबोखांनायनि उनाव जोङो ओ सोम दैयाव ओ सोमनानै दोननाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
बेयाव बेनि सिङाव जाथानाय ओ मैला बिसोर जा जायो। बेफोरो जाहाथे गैया जायो एबा थाबनो थै रखम औ जेबोब्ला बे सामुखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो बे सामुखौ मोजाङै। सुनाय जायो आरोना सुना लानाय जायो आरो ना औ बेनि उनाव जोङो बेनि सामुनि जा खुगायाव जा थानाय बेयो दाखोन एबा मा होनो बेखौ बे दाखोन बेखौ जोङो गिबियावनो साफा खालाम ग्रोना लानाय जायो आरो ना बेनि उनाव बेखौ साफा खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसथे ओरैनो सोमना दोननाय जायो जाहाथे बिनिसिंनि ओ जा ओ दाखोर जााला एबा जे गाज्रि माबा थायो बेफोर जाहाथे गयो। बेनि दसे सोमखांनायनि उनाव बे सामु खौ सामुनि जा खिथौ बेखौ जोङो दाननाय जायो आरोना जाहाथे बे बे साम'खौ जेब्ला सोबो बे सोबनायाव जाहाथे गोरलै जायो बेनि उनाव बेखौ दानखां नायनि उनाव जोङो बेनि जा सायाव जा मैला नांनानै थायो। बे मैलाफोरखौ जोङो मोजाङै सुनाय जायो आरो जेरै खायफाया ओरै मुनायाव सोनानै मुनायाव सोनानै गोबां जोङो ओ हुनानै सुनायखौ नुनो मोनो एबा जेरै गोखै गोखैफोरखौ होनानै बेखौ साफा खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेखौ साफा खालामखांनायनि उनाव जेब्ला सामुआ मोजाङै साफा जायो बेनि उनाव जों बे सामुखौ
नोंगौ नोंथा नोंगौ
ओ एव गुबैय ओ एव ओंखा रुनानै लायो आरो ना जाहाथे बेयो साम'आव मोजाङै जायो बेनि उनाव एखांनायनि उनाव उन बेखौ जोङो साइदाव दोननानै जों सबिखौ गुबैयै एसे रुग्रोनानै बेयाव खारै होनानै जोङो रुना लायो आरो ना। बेनाव रु खांनायनि उनाव बे जेब्ला सबाया गुन्दै जायो एबा गेब्लेयो गेब्लेखांनायनि उनाव जोङो बेयाव दै होयो दै होनानै जाय एवखनानै होनानै साम' बे साम'खौ जोङो बे सबायाइनियाव होयो आरोना होखांनायनि उनाव बे होनब्ला बे सबाया गोदौनो हमो गोदौनायाव जोङो गोबां जेरै मस्ला मस्लि बानलु सामब्राम बेफोरखौ जोङो बेयाव जाहाथे गोथाव जानाय एबा मोदोमनायनि थाखाय बेयाव होयो आरो ना बे होखांनायनि उनाव दसे उनाव जोङो दा सामुआ गोदौबाय थायो गोदौखांनायनि उनाव जेब्ला सामुआ ओ मोनो अब्ला जों बेखौ थिखांनानै बो अरनिफ्राय बोखांनानै बेखौ जोङो ओ मोन जानाय जायो आरो ना
औ नोंथां नोंगौ होनबा नोंथा औ नोंथां नंगौ गोजानथों